औ-औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ आं नोंथांजों दोसे सम सावरायनो हागोन ना
औ-औ हागोन नोंथां
आं बर'नि जेनेबा अमा-अमा अमा जानाय खाजानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन
औ औ हागोन नोंथां औ
ओ अमा-अमा बेदर होनोब्लाथ' अमा बेदरा बर'फोरनि ओ ओ मोनसे आंगोनिबो आंगो जाग्रा बेदर औ बेखौ माने बेखौ जानानै माने बर'फोरा मोनसे बिनि गोथावखौ मोननो हायो आरो ना अमा जानानै औ बेनिख्रुइ साबसिन ओ बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन बेदर गैला होननानै माने बर'फोरा सानो आरो
औ औ
बर'फोरा अमा बेदरनि फारसे जोबोद ज्रोम आ-आलासि फुजिनाय हाबा-हु हा मेल-मिथिं फोरबो फालिनाय आरिफोराव जेबोला गोबां मानसि ज' जायो अब्ला एसे-एनै बे दरजों थोसार होनो हानाया गोब्राब अब्लानो अमा बेदरनि गोनांथि जायो
औ नंगौ
अमा बेदरनि थावनायखौ बर'फोरा जोबोद गोथाव मोनो दिसि अमानि बिद दरखौ नुयोब्ला नायथा माने नायथानो हासिनबावा
औ नंगौ
दरखौ मोजां मोनै एबा जायै रावबो बर' मानसि गैया
औ नंगौ-नंगौ
मख'नो गोनां बाथ्रा बेैया जेनेबा ब बे बर'नि आं गोमा माने आगोमा बेदरा गासैबो मैगं नो जाजायो औ बेद बेदरनि थाखाय जेबो मस्ला आरिनि गोनांथि जाया
औ
बर'फोरा बयबो अमा फिसिनायखौबो जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बर'फोरा औ अमा अमा फिनानै अमाखौ जानायजों लोगोसे बर' आयजोफोरा माखासे रांखावरि आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो ओ बर'फोरा अमाखौ बायदि बायदि रोखोमै थंनानै जायो
औ औ नंगौ नोंथां
खाजि अमा खाजि होनोबाथाय जेनेबा मोदोम मेजेम बिखा बिबु गासैबो गोदानानै सुनानै थियारि खालामनानै लानो नांगौ
औ औ
बेखौबो गुबुन आइजेंआव बुथुमनानै जोथोनै दोननो नांगौ दानिया एवगोन आइजेंखौ मोजांङै सुनानै अरदाबाव अर फोजोंनानै जाना ओ अर फोजोंनानै जाननानै लानो नांगौ
औ औ
थाव सेरनानै अमा बेदरखौ होनानै एवनो नांगौ बेबायदिनो संख्रि बानलु हालदै मस्ला दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होनानै मोजांङै एवथाबनानै दै होनानै संनो नांगौ
औ औ
औ ओ जेब्ला अमा बेदरा मोननानै दैया राननो ओ दैया राननो ला राननो हमो थिग बे समावनो बुथुमनानै ला खानाय ओ बिथैखौबो फोनानै एवफानो नांगौ
औ औ
जासे आरो औ बे रोखोमैनो एवबाय था थानानै एवनाय बेदरा मोननानै दैया रानलांना आमथा आमथा जायोब्ला संख्रि साखिनानै खांनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
खरनि खहाब गोनां जाग्रा खाजि बे ओ बे रोखोम खोम खाजि ओंखाम ओंखामजों एबा जौजों मोनजायोब्ला बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो ओ बेबायदिनो अमा अमा देसिखौ साबसिन मोनो आरो थावनायाव बियो बर' हारि ओ बर'नि हारि सिनायथिनि बेदर नंगौना नोंथां औ बेबादिनो अमा अमा मेज जेम जों नारजि दोलो जानायखौबो जों नुनो मोनो नारजि दोलो जानो थाखाय जेनेबा जों गिबियावनो संरैखा खालामनानै दोननाय नारजिखौ औ खख्लानिफ्राय दिहुननानै बाल्थिं एब बा बे रोखोम आइजेंआव गोबां मोजां बासिनानै दै होनानै सिगां मोनाबिलियाव सोमनानै दोननो नांगौ गुरै जानायनि।
औ नंगौ।
औ अखानायै फुंङाव मोजा सुनानै सेबना लानो नांगौ। दा औ बेनि उनाव उम बिबुनि मेजेमखौ बोरसिना-बोरसिनानै लाबोना फिसा फिसा गोदानानै लाग्रोनो नांगौ। दानिया नारजिखौ ओ नारजि जिखौ दोआव होनानै एवनो नांगौ।
औ औ नंगौ।
औ औ औ एवनाय समाव दै होनानै रुनो नांगौ नारजि खौ ओ आरो गोदौओब्ला खारै होनो नांगौ। खारै होयोब्लासो औ खारै होयोब्लासो नारजिया रुइनानै गुरै जायो।
औ औ।
जेब्ला नारजिया रुयो अब्ला सागंजों साग्लिनानै गेब्ले होनांगौ जायो।
औ औ।
अमा मेजेमखौबो गुबुन सारायाव एवनानै होसनना गोसो सो होनानै गेब्लेयागौ मानि साग्लिबाय थानो नांगौ औ नारजिया ओ माने दुल दुल गेब्ले-गेब्लेयोब्ला आमथा आमथा जायोब्ला संख्रि ओ संख्रि साखिनानै खांना लाबोनानै गुदुं गुदुं ओंखामजों जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बियो माने नारजि ओंख्रि होनोबाथ' बियो बर'नि गाहाय सिनायथि ओंख्रि।
औ औ।
औ बेयाव बो-मुलियारि गुनखौबो जों मोननो हायो। बे नारजि ओंख्रिया उदैखौ मोजां खालामो।
औ औ नंगौ।
औ बेबायदिनो ना औ अमा अमा गोरानखौ सबायजों जानायखौबो जों नुनो मोनो। ओ सबाय-सबायजों संनो थाखाय जों गिबियावनो सबाइखौ ओ माने सबाइखौ हुख्रेमनानै लानानै नानै औ बेखौ मोजाङै सुनानै खारै एसे होनानै रुना लानायखौ रुना लानो नांगौ।
औ नंगौ नंगौ।
दिनो अमाखौ फोराननानै जेनेबा फोराननानै दोननाय अमा बेदर गोरानखौ मोजां सुनानै थियारि खालामनानै नै ओ गंसे दोआव थाव होनानै एवनो नांगौ।
औ औ।
औ थाव संख्रि बानलु होनानै एवनायनि उनाव बे एवनाय दोआव रुनानै लाखानाय सबाइखौ लखबनानै होनो नांगौ। औ। बेबायदिनो थोजासे गोदौ होनानै संना जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै जबनानै गोथाव जायो। अब्ला संख्रि साखिनानै संख्रि साखियो।
औ।
ओ बेबायदिनो जेबा ना सबायजों सबाय ओंख्रिया जेब्ला मोनो। अब्ला बेबायदिनो गंगार गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ होनानै खा लानायखौबो जों नुनो मोनो। मोनोना मानो होनोब्ला बेफोर गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होयोब्ला ओंख्रिया गोथावसिन मोदोमनायखौ जों मोननो हायो। औ सबाइ ओ बेबायदिनो स सबाइ ओंख्रिया बर'नि लुबैथि ओंख्रि माने सबाय ओंख्रि होनोब्ला बेबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरों ओंख्रियाव गोग्लैयो।
औ।
औ बेजों ओ माने सबायाव खाजा होदेरनानै मानेबा बेदर आ रि होदेरनानै सङोब्लाथाय माने सबाइ ओंख्रिया मिलौदोसि सिन जानायखौ जों मोननो हायो, आलासि औ। आलासि फुजिनायावबो बे ओंख्रिखौ जों बाहायो।
औ औ।
ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो माने अमा अमा जानायनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि गेजेराव अमाया बर' समाजाव माने जोबोद मख'जाथाव। बेदर बेखौ जोङो जोंनि बायदिसिना हाबा हुखा बा बायदि सिना बर'नि मेल मिथिं ओमफ्राय जोङो मोननो हायो हाबा हुखा सारद' बेफोरबायदिफ्राव जोङो अमा ओं ख्रि बा जोंनि फुजा जेरैबायदि जोंनि बोलि बाथौफोराव बेबायदिनो बुलि होनायखौबो जों बर' समाजाव अमाया जोबोर मख'जाथाव महरै जोङो बेनिखायनो बुंनो हायो। मिथिबायना नोंथां, नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गेजेराव अमा खाजि जानायफोरखौ मोननो हायो, थालिर फस्लाजों ओ अमा जानायखौ जोङो मोननो हायो नंगौना नों
औ औ नोंथां औ औ।
बेयावनो जोङो बे थालिर फस्लाखौ जानो लानाय थालिर फस्लाखौ मा खालामनांगौ, थालिर फांसेखौ माने थालिर बिफां फांसेखौ दानस' नानै सानि गोरा लाइफंखौ खोनानै जोङो गारन' नांगौ। ओ बिनिफ्राय सिंनि गोरै एबा गोरलै मादाखौ लानानै जोङो गोराखौ गारन' नांगौ।
औ औ।
जेन' सिंनि गुरै आरो गोरलै मादाखौ जोङो ला नानै गज' गज' हास'नानै फिसा फिसा हाना नै लाग्रोना दैआव सुनानै जखा बायदियै थियारि खालामना लानो नांगौ, अमा बेदर खौबो मोजां दैयाव सुनानै लान' नांगौ, थियारि खालामनाय ओनाव दानिया अरदाबाव अर जरायना दोखौ जाननानै थाव सेरनानै अमाखौ एवग्रोना लान' नांगौ। बेबायदिनो बेयाव संख्रि, बानलु, हालदै, मस्ला आरि होनानै एसे गोबाव एवनानै हाना लाखानाय थालिर फस्लाखौ होस'ननानै एवनो नांगौ
औ औ
एवनाय उनाव थालिर फस्लानि दैया ओंखारना रेबलाङो आरो दोल गोनां रोसि जायो, अब्ला ओं ख्रिनि महरखौ नायनानै जोङो संख्रिखौ साखिनानै खांना लाबोनांगौ।
औ
मिथिबायना नोंथां? बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माने खहाब गोनां मिलौदु आदार बेबो मोनसे न'खर एबा रायजोनि माने जानायफोराव बे आयदाखौबो बाहायोनायखौ मोननो हायो। औ जुनियायै मा खालामो जोङो सारद' मिथियोना सारद'आव बे रोखोमनि जानाय आ दारखौ बांसिनै बाहायनायखौ जोंनि गेजेराव मोननो हायो।
औ ओ
जोङो जौजोंबो जानायखौ जोंनि गेजेराव मोननो हायो।
औ नोंथां औ ओ औ नोंथां औ उम
औ दे बिदिब्ला दिनै बेसाङावनो दोनथ'नाय जाबायना नोंथां, नंगौना?
ओ औ नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे
औ औ दे